मा खामदों? हेल' मा खामदों?
ओरैनो दङ।
खाम जाबाय?
हामजाबाय नामा होनदो दे?
जाखांबाय ओ दोहैनो जाखांबाय।
उम खारेन दोंना गैया?
दोङो नै फेन लागासिनो।
उम मोजां रायलायब्रा आं कारियायावसो कल खामदों।
ओमफ्राय ब'जाराव फैदों न'नि मानसिफ्रा? हुम
उम मामा मि
माने फेवाननायनायनि मोनदो।
उम गरम बनद मोनबाय बिस्रा?
उम
गरम बन्द' मोनबाय नामा होनदो रे?
र'लाय खोनायाखै
उम रायलायगथारालै मानसिया सिरि थाबाय थायो लाब जाया नोंदो।
रायलायदों माथो गावहानो खोनाया रायलायगासिनो।
उम फनखौनो गोजानाव लाबाय थायोबा। गरम बन्द' मोनबाय नामा होनदोरे अबे रिथियिनि मोनहा
उम
हेल'
मोनबाय।
जायाखिसै जाया